हेलौ नोंथां अ खोनादों खोनादों नोंथां
आं नोंथांजोंहाय फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो माखासे जोंनि न'आव फिसानाय माखासे जुनारफोरनि सायावहाय नोंथांजोंहाय सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अ' नोंथां जागोन जागोन नोंथां
दा नोंथाङा जागायजेनग्रोनोना आंनो जागायजेनग्रोनोसै?
आं एसे जागायजेनना होनोसै जोंनि जोंनिथिं माबाफोर माबायदि फिसियो मा मा जुनार जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव
औ नोंथां
होमबा आं एसे फोरमायनोसै होमबा ज नोंथां जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनि फ्रायनो बेफोरबादि माखासे ओ हाग्रानि‌ जा माबानि जा जिब-जुनार फिसिना मोजां मोनो आरो गोदोनिफ्राय बिदि फिसिबोदों दाबो फिसिबो बोदों जोंनि माखासे बिदिनो बेफार फालांगिनि थाखाय माखासेया मुलामफा गैयाबाबो न'आव न'फोरखौ सामलायनो थाखाय न'आव सिखाव आरि फायनो थाखाय बिदिनो फिसियो माखासे दाथ' बर'फोरा बांसिनानो जों अमाखौ फिसियो
औ
बयनिबो न'खर न'खर जों अ-अमखौ अमा‌ फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
अमा अमाजों लोगोसेनो दाउ लखेल दाउ बयहाबो न'खराव थायो बिदिनो हांसो बिदिनो मोसौ बेफोरखौ गावनि मुलाम्फानि थाखायबो फिसिनाय जायो बेफोरखौ दाउफोरखौ जेरै जानो थाखाय फाननो थाखाय अमाखौबो जानो फानो मोसौ फिसा मोसौफोरखौ हालेवनो एबा बेनि गाइखेरखौ लोंनो मोसौ फाननो थाखाय बेफोरनि थाखाय फिसियो आरो जोंनियाव हांसौफोरखौ बेफोर बयदिनो आरो बिदिनो लोगोसे ओ जोंना सैमा दं सैमाखौ जों न'खौ नेनो थाखाय ऐसा सिखाव‌ आरि फैबाथाय सोंनो थाखाय सोंनो थाखाय जों सैमाखौ बांसिन फिसियो जों
औ
माखासे बिदिनो गोबां सैमा फिसियो जोंनि न'खर न'खर
औ
न'आव जाहाथे सिखाव आरि फायबा सोंनो थाखाय बेफोरनि थाखाय
औ
जों अमाखो ओ जोङो अमाखौ फिसिनायाव गोदोनिफ्राय जोङो बारा खस्थ' जायामोन जेरै अमाखौ फिसिबा जोङो उफ्ररैनि गोनांथि जायो उफ्रै आरो गुन्दैनि जों उफ्ररै आरो गुन्दैखौ जों ओ न'आवनो बानायनाय अफ्रिखौ माने
औ
बे बेनि थाखाय जों बायनो गोनां जाया बे अफ्रिखौ आरो लोगोसे जों मा होनो ओ गुनदैखौ गुनदैखौथ जों माय सौनायनिफ्राय जों गुन्दैखौ मोनो नोंथां ओ बिदिनो थाखाय बेफोर खौ जों अमानो जाहोयो आरो बिदिनो हाग्रानिफ्राय थास' थास' दानना लाबोनानै जों रूनानै जायो अमाखौ
औ
अ बेनिखायनो जों अमाखौ फिसिनो बारा खस्थ गैयिखायनो जोंनि बर' फोरा गोदोनो फिसिबोदों बिदिनो हाबा हुखायाव नांगौ जायो जोंनो न'खराव जानो बिनि थाखाय फिसियो आरो बिनि थाखाय जेबो रां आरि खरस जायामोन जोंनिया आथिखालाव एसे एफा एफाय बेफोर अमा फिसिनाय मोनसे मा बेफार फालांगि जाबोनो हमबाय आरो बिदिनो जोङोथ' गोदो गोदाय मासे मानैल' फिसियोमोन नखर मोनसेयाव नाथाय आथिखालाव जोङो बिदिनो एक्स'था बिदिनो जौसे बाजिथा बिदि गाहाम फिसिनाय नुबाय आरो जों फिसा फिसा फार्म बानायनानै न'नि बारि उनथिं बेफार फालांगिनि थाखाय
औ
बिदिनोच गासैबो बिनो फिना बिदिनो खासे खानायया जोंनि बर'फोरा दा फार्म बानायनाय बिदि फिसिबाय दं अमाफोरखौ फालांगिरि हिसाबै बिदिनो सोरबाफोरा न'आवनो एसे मासे मानै फिसिदों खाना जानो थाखाय बिदिनो अमाया दा बयनिबो न'खराव दोङो आरो लोगोसे जोङो मोसौ मोसौआथ' जोंनि बर'नि जों लोखि होनो मानि होयो जोङो बेखौ आरो बेखौ बयनिबो बर' न'खराव थाखाय आबादारिफोरनियाव बे मोसौ हालुवा थाखायो लोगोसे गाय मोसौ थायो जों गाइखेर जा जानो मोनो जोङो आरो मोसौखौ जोङो बिदिनो जोङो बिदिनो गांसोआ आरि जाहोबानो जायो दाना लाबो फोथारनिफ्राय जिगाबारि बेयावबो खस्थ' गैया बेनिखायनो जों बर'फ्रा जोबोरै फिसि मोसौखौ नाथाय आथिखालाव एसे एफा एफा खम खम जाबाय बिदिनो हा हु बारि बागानफ्रा एसे गैया जाबाय गासै न' बां जाजोब्बाय बिनिफ्रायाय मोसौफोरखौ ए जो खानो दिगदार जानायनि थाखाय बेखौ एसे फिनायखौ एसे खमायबाय
औ
बिदिनो आरो जोंङो दाउ लकेल दाउखौथ' जों गोबां फिसियो न'खराव
औ
गावनो जानो एबा फाननो दावदैआारि जानो थाखाय बिदिनो आरो जोंनि आथिखालाव एसे फिसा मानसिफोरा बेफोर अमानि बायदिनो बेखौबो फार्म बानायग्रा जाबाय दाउफोरखौबो दाउनि फार्म बेनो फिसियो बिदिनो हांसोखौ बिदिनो फार्म बानायनानै फिसियो सोरबाफोर न'खराव बिदिनो माबा जिथा गाहाम बिदिनो न'खराव जानो फिसियो
अ
बिदिनो जाय जेरैहाय फिसिबोबाय थादों जोंनि बर'फोरा आरो जोंनि बर' फ्रा गुबै फिसिनाय जुनारफ्रा बेफोरनो आरो जों
औ औ
आरो बेफोर माखासे जोंनि न'खराव आरो दाउफोर फिसियो जेरै फाथ' फाथ' दाउखौथ' सिनायो नोंथां
फाथर दाउ औ खोनानाय मोन्दों सार नङाबा नोंथां औ औ
बिदिनो दाउ मैना
औ
दाउ मैनाखौबो जों माथो सोलोंहोयो बेफोर फिसियो सोरबा सोरबा जोंनि न'खराव थायो दाउ मैना हो बिदिनो हाग्रा बारिनिफ्राव हमना लाबोनानै फिसानिफ्राय बिनो फिसियो बेफोरखौबो अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोनसिम मा मा फिसियो जुनारफोर अ नोंथां फोरमायलाय
दा गो जोङो माखासे मा होनो नोंथांनिफ्रायहाय माने जे मा खासे जुनारफोरखौ फियो नोंथांनि ओनसोलफोराव जोंनियावबो बिबदिनो फियो आरोना दा आङो गिबियावनो गोदो गोद दायनिफ्रायहाय गोदो गोदायनि समफोराव आरोना जोंनियाव ओनसोलफोरावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय बिदिनो गराइखौबो फिनाय गराइ गराइ गराइखौबो फियोमोन आरोना गराइ मैदेर बेफोरखौबो हाग्रानिफ्राय लाबोनानै गोदोनि समफोराव फियोमोन जों खोनाबोदों आरोना गराइ गारिफोरखौ गराइ गारिफोरखौबो जों एसे नुबोदों आर ना गराइ गारिफोर गाइ गराइखौ मानो फिसियो होमबा गराइआ गराइाबा मोसौ बायदिनो मोनसे जुनाद बेजोंहाय जोङो माखासे माल माथाफोरखौ थांलाय फैलाय माने लामायावहाय जोंनावहाय गोदोनि समफोरावहाय माने मटर गारिफोर गैयामोन नालाय नंङा होम्बा नोंथां
हान्थिनाय लामायावबो जोंहा बाजारफोराव थांनो जोंहा गोजान जायोमोन बिनि थाखायनो गरराय गारिफोरजोंहाय लाङोमोन आरोना बाजार। फोरावबा मैसो गारि मैसो गारिफोरजों लाङोमोन आरोना मैसोखौबो फियो जेरै- नोंथांनियाव मोसौ फिसियो मैसो बिनिफ्राय दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदिनो आरो हांसो ओ मैना ओ बाथ' दाउस्रि बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि बायदि बायदि जुनारफोरखौहाय जोंनियावबो फिसियोमोन आरो ना बेबायदिनो जोंनि उनावहायबो जेनेबा नोंथाङा बुंदों सैमाखौ सिखाव सिखाव नेनो फियो थारैनो नोंगौ सैमाखौ सिखाव नेनो फियो आरो ना माने न'फोरावहाय न' बेंनो था खाय जे जेब्ला न'आवहाय रावबो थाया बा जेब्ला न'आवहाय माखासे ओ उन्दुनाय समाव ओ हरनि समावहाय जेनाखि सिखावफ्राहाय ओ फैनानै माखासे जे लाय लथर बा माल माथाफोरखौ लांफैनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला सिखावाहाय गोदान मानसि नुयोब्लानो माने सोंङो आरोना नङा होमबा नोंथां ओ गोदान मान सि नुयोब्लानो सोंङो न'नि फिसानो जुनाद माबा जुनादफोरा बिबदिनो जेरै बाथ' फोराहाय जोबोद मोजां रायज्लायो दाउ दाउ मैनाफोराहाय मानसि बायदि रायज्लायो बेनिखायनो मोजां मोननानै बिसोरखौहाय फिनाय जायो आरोना दा ओ बिब्दिनो अमाफोरखौबो नोंथांमोननि बायदि जोंनियावबो बिदिनो फियो गुन्दै होनाय ओ बिनिफ्रायहाय ओ थास' नोंथाङा बुंदों थास' आरो बिनिफ्राय माखासे जाखोन्दा ओ आग्लायनाय खालाय बा ओंखाम खालायफोरखौहाय आद्रि आद्रि जायो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोङो औ आद्रि जानायखौ जों जेराव मेराव गारा लासे जोङो दाउफोरनो बा अमाफोरनोहाय जोङो होनो हायो आरोना फिनानै बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबौ आ बै आजौ आजै मोनहा जोंहा दाउ फिनानै अमा फिनानै बा बोरमा फिनानै जोंहा ओ बेजोंनो जिउ संसार माने जिउ संसारखौहाय बिसोरो सालायबोगासिनो बा खुंबोगासिनोखामोन आरोना ओ गावसिनि नांगौखिनि माखासे जिनिसफोरखौ जोङो बेजोंनो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। बे रांजोंनो जों गुबुन रोखोमनि बायदि बायदि मैगं मैलाफोरखौहाय जों दानि बाजारावहाय जों बायनानै जानो हायो आरोना
नो
दा बिनिफ्राय जोंनियावहाय आरोबाव जेरै बोरमाफोरखौ फिसियो बोरमाखौहाय बोरमा बोरमानिफ्राय जों बोरमा जोङो गांसो जाहोयो नङा होमबा मोसौ औ मोसौ बायदि नोंथां औ आरो बे बोरमानि ओ माखासे बे ओ बोरमाखौनो फिनानै जोङो बोरमा बोरमानिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो। आरो दानि बोथोरावहाय जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो अनेक रो खोमनि गोदान जेन'बा गोदान जुनारफोर फिसिनाय जेरै बयलार फार्म खालामनाय फोरखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय मानोना जोङो दानि बाजाराव जोंनि दानि बोथोरावथ' ओ सरखारनिफ्रायनो जोङो फिनो थाखाय माखासे रांनि माने माखासे फान्डफोरखौबो जों मोनखाबावोसो आरोना बिसोरनो हरखायो फान्डखौहाय जे जायगायाव नोंसोरनि गिबियावनो जोंहा न' बानायनायनि थाखाय जोंहा रां मोनो बेनिफ्रायहाय बयलारखौहाय गावसोरनो लाबोखायो दाउफोरखौ गावसोरनो लाबोखायो अमाफोरखौ गावसोर नो लाबोखायो बेबायदिनो बिसोरो जोंनियावहाय बायलाय फानलाय माने बिजनेस इक'न'मिक जोंनि ओ माखासे इक'न'मिकाहाय डेभलप खालामनो थाखाय बिसोरो बेखौहाय ओ बे प्रजेक्टखौहाय लानाय जादों आरो ना जेराव आ मोनसे मासे मोसौखौ फिसिनो थाखाय जोंनि गिबि बेयावनो जेरै गलि नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नोंथां गलिखौ जोङो गोदोनि समफोरावथ' जोंनियावहाय माखासे बे दा खोबनो थाखाय सायख्लुम बा अखा अखानिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय माने मोसौ मोसौफोरखौहाय रैखा होनो थाखाय माखासे थुरिनि थुरिनि गलि लुयोमोन आरोना बै थुरिया नोंथाङा मिथिगौ ना? थुरिखौ आ थुरि बे थुरि जिगाबखौहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बा बबेबा बारिनिफ्राय हाजो खनानिफ्राय बिसोरो हानानै लाबोनानै गिबियावनो बिसोरो न'खौ बानायनानै लाग्रोयो आरोना। जाहा थे मोसौफोरा खस्थ' मोनाबा अखा सिजाया आरोना सान्दुं नाङा। बेनिफ्राय ओ नोंथाङा जे बुंनाय बायदि गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जों फाननानै जों रां मोननो हायो आरो जोङो मोसौजों जोङो हालौवो। जों मोसौजोंनो आबाद मावो नोंथाङा बुंदों मोसौआ बर' फोरनि मोनसे लोखि आरोना थारैनो सैथो दा जोङो लोखि होननानै बुंनांगोन मानोना मोसौआ जोंनि अनेक माने गोबां खामानियावनो जोंनो मदद होयो आरोना। आबाद मावनायाव हालेवनाय बिनिफ्रायहाय जोंहा गारिबो बोबावो आरोना मोसौ
नंगौ नोंथा आरो बिनि मो मोसौनि खियाबो जोंनि हासाराव
औ हासाराव हासाराव खामानि होयो औ जोबोद मोजां आरोना। ओ बेफोरनोसै आरोना जोंनि ओनसोलफोरावहाय माखासे जु जुनारनि औ नोंथां औ समाबो जाबाय नोंथां दा औ औ बिनि नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथां नोंथांनि ओनसोल फोराव माखासे फिसिनाय जुनारफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै आरो रायज्लायनानै आरो नोंथां।
अ नोंथा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां दा होमबा नोंथां।
औ।